हेलौ खोनादोंना?
खोनादों औ। खोनादों।
अ आं नोंथांजों माखासे मा होनो? गान जि दानाय। गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै माखासे खोथा मिथिनांगौ थानायखाय सावरायनो हरनाय जादोंमोन।
ए दे दे जोबोर गाहाम खोथा। ओ बेखौ। थ आङो बारा मिथिला आं नोंनावसो एसे मिथिनानै लानांगोन नोंनि फ्राय ओ आङो बे दा। ओ जेसेबां नोंसोरो जि दायो बिनि ओ माबाखौसो एसे लायलाबोलाय बिजिनेसखौसो आङो एसे एनै मिथिगौ दा आङो नोंनाव माखासेखौ मिथिग्रोनो लुबैदों आरो। नोङो एसे खोन्थालांबाय थाबानो जाबाय। ओ ओरैनो ओ फोरमायनो हागोन नामा फोरमायनो नामा फंनैसो ओ फार्स्टआव ओरैनो जि दानायाव माबोरै खालामग्रोयो बेखौ एसे खोन्थानो हागोन ना?
हागोन मानो हाया जानो। गिबियावनो जिखौ जोङो बेयावनो खुन्दुंखौ जोङो हाथाय एबा बाजारनिफ्राय बायना लाबोग्रोनानै जोङो मबिलाव थुननाय जायो। मबिलाव थुनखांनायनि उनावहाय मबिल जोङो। खुन्दुं थुननानै लाग्रा जोङो बे मोनसे मुवा एबा आगजुखौ जोङो मबिल होननानै बुङो
अ उम बेयाव थुननाया मा आखाइजोंनो थुननाय जायो ना
जोंहा जेेनथेर जोङो थुननाय जायो
अ बेखौ दंफांजोंनो बानायनाय
दंफांजों ओ दंफां फांजोंनो बानायो
औ बेनि उनावहाय
बिनि उनाव जोङो मबिलाव जोङो जेेनथेराव होनानै सोरखियाव खुन्दुंखौ सोरखियाव होनानै जोङो खौ मबिलाव ओ जेनथेरजों फिदिंनानै फाननानै जोङो थुननाय जायो आरो
अ थोनोना
जेला जिआ थुननानै जोङो मबिलाव थुननानै लाखांबाय बिनि उनाव जोङो मोनसे जि सोंग्रा जोंहा बिनि मुंखौ मा होनो फ्रेम होननाय जायो। बेयाव जोङो सा सोरगि दिं ओ उम जोंहा फ्रेमनि सोरगिदिं मा थायो इहाय उम मा होनना बुङोबा बेखौ ओ गन एबा मा होनो बेखौ गिदि उम औ बे बेफोरबायदि सोयो मा होनना बुङोबा एखौ ओ गुनाफोर माबा मोनसे ओरै गन थायो बिदियाव सोनानै जोङो सोनानै लायो मबिलखौ सोरगिदिं। बिनि उनाव जोङो मा खालामो लामा एबा लांदां फोथाराव बेखौ जोङो सों सोङो आरो जिखौ सोङो औ बेनि उनावहाय।
हाय बे खौ मा खालामफिनबावो ओरैनो।
खांनायनि उनावहाय जोङो सोंखांबाय सोंखांनायनि उनावहाय जोङो सोंनायावबो गोबां माखासे माबा मुवानि गोनांथि जायो। जेरै बालेब ओमफ्राय बिदिनो
अ खोनादों दा आं रायलायनायखौ।
औ
औ खोना दोंना नोङो।
औ आं खोनादों।
हेलौ। अ नोंथां औ- औ खोनाफिनबाय खोनाफिनबाय दे खोनाबाय ओ ओमफ्राय बेहाय ओ सोंखांनायनि उनावहाय नों सोरो बेखौ माबा फोर खालामफिनबावो नामा।
सोंखांनायनि उनावहाय जोंहा बेखौ जिखौ मा खालामनानै लायो थोरनां होनो जोङो जिखौ खाननानै लानायखौ जों मा होनो थोरनाय होननानै बुङो आरो।
अ।
थोरनाय थोरनानै लाबाय बिनि उनावहाय थोरखांनाय नि उनावहाय जोंहा बेखौ गान्दैयाव फाननानै लायो।
अ बिदिबा जि दानायनि आदब खायदाया गोबां माबा बेले बेजेयानो आरोना नोंसि बिनि बेलायावहाय ओ
बिनि उनावहाय थोरखांनायनि उनाव यावहाय जोङो गान्दैयाव फानना लाखांनानै लानानै जोङो मा खालामो बेखौ गासैबो जिखौ जोङो खाननानै थोरखांनायनि उनावहाय जों गान्दैयाव फाननानै लायो। बिनि उनावहाय ओ जेब्ला जिखौ थोरखांबाय थोरखांनायनि उनाव गान्दैयाव फाननानै लाखांबाय बिनि उनावहाय जोङो अखानायै बा। बिदिनो मालाबा साननै एबा गावनि सोलाबनाय मथे जों बेखौ मा खालामनानै लानांगौ जायो नो खननांगौ जायो।
अ अ होम होम। बे माबाखौ खुन्दुंखौ बिदिबा बे नोआव सोयो आरोना?
औ नो खननांगौ जायो नोखौ जोङो सिङावबो सायावबो खननांगौ जायो।
अ होम होम बेखौ नोखौ मानो थां मानि थाखाय खनो ओरैनो माबायदि खनो?
नोखौथ' जोङो मानि थाखाय खनो होननानै बुङोबा जोंहा जियाव माखासे माबा दङ बेखौ जोङो जेब्ला दागोन राज जो एबा थादाव सोगोन अब्ला जोङो बेखौ जिया जोंहा ओ दानायाव जोंहा माखु सोरगिदिं थांलाय फैलाय बेफोरबायदि जानायाव माबा नेम बिदि दङ। बेखौ बिनि थाखाय बेखौ जोङो नोखौ खननानै लानांगौ जे जों नो खननानै लायाबानो जोङो जि गांसेखौ जोङो दानो हाया होननानै मिथियो आरो।
बुस्थुआ जि दानायनि माबाया बिनो आरोना बिदिबा। औ खोनादों खोनादों। आ। गुदि बिदिबा गुबै बाहागोआ जि दानायनि गुबै बाहागोआ बे नो खन्नायानो जागोन बिदिबा।
औ नो खननाय।
ओम बिनि उनावहाय आगरफोर एरनाया माबायदि बायदि खालामोबा?
आगर एरनायाथ' जोङो जिखौ दाबाय दानायनि उनावहाय जोङो ओम आगर एरगाया जोंहा मोनसे बालेब दं। बेयाव नायनानै जोङो आगरनि ओ आगर लायै आगर आयदा हिसाबै जोङो आयदा आयदा जोङो बानाय एरलांनांगौ। जायो आरो।
अ अ ओरैनो बेफोर आगरफोरखौ ओरैनो नामफोर दं नामा नोंसोर बे एरनाय आगरफोरनि?
आगराथ' गोबां रोखोमनि दङ। बेबायदिनो फारौ मेगन दाउसा मोख्रेब, हाजो आगर लाव बेगर गोबां रोखोमनि दङ।
बे हाजो आगरा मा हाजो बायदि आखिनायखौनो हाजो आगर होननानै बुंनाय जायो नामा?
औ जेरै जोङो हाजोखौ नुयोना गाहायनिफ्राय गोजौखैजों थिया जालांनाय बे बेबायदिखौनो जोङो हाजो आगर होननानै बुङो।
अ बे आखाइनि जोंनि सोरजि जाहैबायना बि बिदिबा ओ बेखौ दानो सा ओ बे जिखौ दानायाव ओरैनो मा मा रोखोमनि ओ जोङो दख'नाल' दानाय खालामो ना गुबुन गुबुन जिबो दानो हायो?
जिखौ दानायावथ' जोङो मा गामसा दानो हायो द ख'ना फास्रा आर'नाइ जोङो बेफोरखौ दानो हायो
रनायाथ' जोंनि गुदि बाहागोना ना बेखौ दा औ बे खौ दानायावहाय ओ दख'नानिख्रुइ ओ बांसिन माबा जायो नामा? ओ खस्थ'सिन जायो नामा?
आर'नाइ दानायाव जोंहा गोबां खस थ' दङ दख'नानिखै जोंहा बांसिन गोब्रासिन जायो आर'नाइ दाब्ला
जाहोन दंबावो नामा बेयो मानो गोब्रासिन जायो मानो?
जोंहा आर'नाइआव ओ गासैबो जोङो आर'नाइ जियाव जोङो गासिबो मोदोमावनो जोङो आगरखौ एरखांनांगौ जायो बिनिखायनो जोङो आगर एरखांनायाव गोबां खस्थ' जायो।
अ अ औ दख'नायावहाय बेबायदि आ गर एराबाथाय बियो गोरलैयैनो जाथ
गोरलैयैनो जायो जों द खनाखौ जोङो आगर एरनानैबो दायो आरो जोङो आगर एरालासिनो जोङो बिदिबो दायो।
अ बेथ'ओ बिदिबा ओ नोंसोरनि आखाइनि सोरजिजों जा सोरजिनाय ओ जि जोम बेखौ ओरैनो माबाफोर फालांगियारि बाहायनाय जायो ना बियो खालि गावबा गावनि ओ बाहायनायनि नि थाखायल' जायो नोंसिनिया दासान्दि
जोंनि खै ओनसोलावथ' दा जोङो न'खर लानायनि न'खर खायफा न'खरफोरा जोङो फालांगियावबो बाहायो आरो खायफा न'खरफ्रा न'आव सोलिनो थाखायल' जोङो जिखौबो दायो।
उम गावनि गोनांथिनि था थाखाय गोनांथिखौ नायनानै दानाय जायो। दा बिदिबा नोंथाङा बे जि दानायखौनो ओ जि दानायावनो ओ नांथाबनानै दं बिदिबा?
औ औ
औ आङो औ आङो बिदिबा नोंनि बे ओ सि जोम ओ जा नों दागोन आं बेखौहाय ओ हाथायाव लाबोनो थाखाय आंनो बिजनेस खालामनायाव ओ एसे हेफाजाब मोनगोन नामा नोंनिफ्राय? नों हरनो हागोन ना हाया बायदि?
हेफाजाबखौथ' होनो हागोन हानाया। औ हागोन दे।
उम ओरैनो बिनि बेसेनफोरा माबायदि जायो एसे फोरमायहरनो हागोन मा मानि बेसेना दानायनि माया बेसेना बेसेबां जायो बेखौ एसे फोरमायहरखाबा आंनि थाखाय एसे गाहाम जागौमोन।
औ हागोनदे। जोंहा जिनि बेसेन होननानै बुङोब्ला ओरैनो बाथो जिया जोंहा गोबां रोखोमनि दङ जोंहा ओ ओरैनो सादा जि दङ। ओ माइदि जि दङ। इन्दि सि दङ जोंहा बेखौ लानानै ओइ रोखोम राङाबो जोंहा गुबुन गुबुन आरो बेनि बिबांआबो
अ खुन्दुंखौ लानानै
औ खुन्दुंखौ लानानै गुबुन गुबुन जायो ओ।
अ बियो ओ बे बेसेना दख'नानि बेसेना आलादा जागोन।
द औ दख'नानि बेसेना आलदा रो
औ ओ गुबुन फारसे आर'नाइया आर'नाइया माजों ओ बिनि बेसेना माबायदि थांगोन?
आर'नाइनि जोंथ' दा आखाइजों दानाय आर'नाइफोरा जोंहा ओरैनोबाबो ब्रैजौ थामजौ बेफोरबायदि जायो।
अ बिदिबा आङो ब्रैजौ रांजों बायनानै लाबोनानै बेखौ आङो गुबुननो बिजनेस खालामनायाव एसे हेफाजाब जागोन बेखौ आं नुहरदों। ओ बिदिबा माबा बैयाव ओ नैबे जि लायोला सादा खौ जुदि आं नोंनिफ्राय बायनानै लाबोयोब्ला बे सादा जिनि बेसेना दख'नानि बेसेना बेसेसो गोलैगोन
सादा जिनि दख'नानि बेसेना ओरैनोबाबो गुजौ ओ दाइनजौ बेफोरबायदि गोलैहोयो
अ आं नोंनि फ्राय बिदिबा दाइनजौ राङआव लाब बोबा नोंथाङा हरनो हागोन ना हाया
हागोन मानो हाया जानो
अ बिदिबा आङो बे दख'ना सादाखौ दाइनजौ राङाव लाबोनाय खालामनोसै गुबुन फारसे ओ गामसानि बेसेना सादा गामसानि बेसेना
जोंहा आखाइजों दानाय सादा गामसा नि बेसनाबो बेबायदिनो ब्रैजौ थामजौ बेफोरबायदिनि हरनाय जायो
अ उ नोंथाङा थामजौ राङाव हरनो हागोन ना हाया आंनो
थामजौ रांआव लोगो हिसाबै हरजागोन हरनो हागोन
अ होमब्ला बिदिबा आंनो नोङो ओ उ नै दाननि उनावहाय ओ गामसा ओ गासै नैजिखान बिनि उनावहाय आ दख'ना आ गांब्रै ओ गांबा दख'ना गांबा नांगोन आरो गां नैजि गामसा ओमफ्राय आर'नाइ।
औ दे आङो बेफोरखौ उनावहाय। एयो। बेब'स्था खालामनानै नोंथांनो खबर हरफिनसिगोन होनबा जोङो रायलायनायखौ। दोन्थ'नोसै नामाथाय औ दे औ।